हेल' हेल'
हेल'
खोनादो ओम खोनाबाय?
हेल'
मोजां खोनायाखैनो आङो आं हेल'
औ खोनादों?
ओं खोनादों
औ मा खालामबाय दङ?
दं नै माबा न'सो सिबबाय थादोंमोन आं
ए
ओमफाय
साहा लोंबाय ना लोङाखै‌ फुंनि?
साहा लोंबाय लोंनायालाय
औ
दायो
ओमफ्रायो होमबालाय आंनो जि मिनिटसो टाइम होनो हागोन ना हाया नोंथाङा?
हायो दे
औ माने जोङो आङो मोनसे टपिकखौ लानानै रायलायनो होननानै फन हरदोंमोन आरो बेरायनाय टपिक जेनेबा मा मायाव बेरायनो मोजां मोनो
ओं
आरो मायाव मायाव थांफेरखो बेफोरखौनो रायलायनो होननानै ओं
ओरैनोथ' आङो गोजान गोजान जायगायाव बेरायनो मोनाखै मा होनो थांनो मोनदोंब्ला खालि बै तेजपुरनि चित्रलेखा पार्कआव आरो अग्निगर आवल' थांनो मोनदों आङो
औ ओमफाय ओरैनो पिकनिक स्पटफोर?
बेफोरनिथ' थांनाय जायाखै आङो
ओं बेफोराव थांनानै मा मा नुबोखो बेखौनो एसे खोन्थादो दे होमबा
ओं ओरैनो बे एसे ट्रलेका पार्कआवलाय गोदोनि जेनेबा मा होनो बायखोन्दा नेरसोनफोर दङ नामा? मा ओमफ्रायो
मा होनो बिदिनो जेनेबा माबा दं आरो बिदि गेलेग्रा माख माखासे गथ'फोरनिफोरदि दङ बारा जेबोथ' गैबाङा जायखिजाया बेरायनो जेनेबा गावनि माइडखौ फ्रेस खालामनो थाखाय बे जायगायाव जिरायना थानो थाखाय मोजां आरो थ' जेबो गैया बिबार आरिफोर दङ ओमफ्रायो फुख्रि फुख्रि बायदि दं आरो मोनस से याव जेनेबा नावजों गाखोनाय बे दैनि मा होनो थाय बेखो बेयाव
दैनि जेकेट गाननानै नाव नावआनो
नाव ओं बेफोराव गाखोनानै जेनेबा गावनि गोसो खुसि खालामनो थाखाय बेरायहैनाय जायगा आरोना इयो मोनसे
ओं ओं माने बेहाय काहानि दङ चित्रलेखानि मोजां मोनलायनायनिनो काहानि नामाथाय ओमफ्राय आंबो बारा एसबां मिथिया ओं थांफेरदोंबाबो आंबो काहानिखौ मोजां मिथिया आंबो नों होननाय बायद बिदिनो माने सिरि निजोम जायगा आरो माने नोङो गोजोन सिरि थानो लुुबैदोंबा बेहाय दान्दिसे बेरायहैबा माने सुखु दुखु फोरखौ दसे गारनानै हारसिंनो आराम थानो हायो आरो
औ
ओमफाय आरो पिकनिक सिपट होनबाथ' आङो पिकनिक स्पटाव थांदों थांनायालाय माने बे फालुफुंफोरावसो
अ अ अ
ओमफ्रायो बेहायबो जेनेबा बे दै जिं नालाय दै बा दै जिरि जिरि बोहैबाय थानाय अन्थाइ बारि आरो ओमफ्राय बेहाय मोनसे बे बेनिफ्राय माने एसे दावखोलांनानै गेट पास लानानै माने जरना दङ बे जरनायाव आङो थांफेराखै थांनायालाय होमबाबो बांसिनानो खोनाबाय थायो आरो मानसिफोरा बेहाय थाङो होननानै मोजां गरम बोथोराव बेहायो दुगै हैैनो मोनसे निजोम थान्दा जाय गा होननांगोन
होननानै हो ओं आंबो बे झरना थांनाय हो
औ
झरनायाव थांनायखौलाय आंबो खोनादों बिदिनो दुगैग्रा जेनेबा दै गुसु दङ गोजौनिफ्राय गबोनाय नामा होननानै नुनायाबोलाय नुदों आं मबाइलफोराव खिन्थु थांफेरनाय जायाखै आरो
औ औ माने गावनि मेगनजों नुवाखै आरो जोङो आंबो थाङाखै
औ
ओमफ्रायो बेबायदिनो बे अग्निगर पार्कआव जे नोंसोरो थांदोंमोन होमबा बेहाय नोंसोरो जेनेबा ओ गावनि गारिजों थांदोंमोन ना बेहाय थांनो मोनहैनो थाखाय ओ जिखुनु गारिनि एभेलेबल दङ ना नों न'निफ्राय माजोंबा ससे थाबायना फैनांगौ जायो नामा
जों जों थांनायालाय मा होनो न'निफ्रायथ' जोंङो ससे थाबायनो थाङो जोंनि मा होनो ओरैनो थाबायना थाङोब्ला दस मिनिटसो लागोन नामाथाय लामासिम फाक्का लामासिम आरोना बेयाव बै टाइमाव थांनाया जोंना एसे मा होनो गारिनिबो एसे माबामोन आरोना आंखालमोन बिराद गोबाव गोबाव नेनांगौमोन आरो मानसि बुरजा जाबासो गारियाबो खारोमोन नालाय जों थांनाया गोबावानो जाबाय ओमफ्राय गारि नेनांगौ दसे बे बिदिनो गारि दसे नेनानै आरो बेथिं सारिदुवार होननाय जायगासिम थांनांगौ आरोना ओमफाय बेनिफ्राय आरो गंसे गारि सोलायबावनांगौ बालिपारासिम बालिपारानिफ्राय आरो गंसे मा होनो गारि भारा लाबावनांगौ आरो। भारा माने बिदिनो मा होनो बिदि पेसेन्जार बास फोराव थांनो हायो आरो ओमफाय बै सिबां जे आरो बै अग्निगुरसिम थांनो थाखाय आरो बेलेग गारि लाना थानांगौ आरो जेनेबा टमटम आरि फोर बिदिनो गारि गारिजों थांनो गोनां जायो आरो।
ओं ओं
मेसिंआनो
ओमफ्राय न'आवफोर गारि थाबाथ' डायरेक्ट न'निफ्राय होमबा गारिजों थांजागोन
औ न'निफ्राय डाइरेक्ट गारिजों थांजायो।
ओ माने हबा दा नोंसोरनिया एसे उसुबिदामोन आरो माने बै
ओं बै टाइमाव एसे उसुबिदामोन ओमफ्राय खिन्थु दा मा होनो न फोरावनो गारि दङसै आरो थाङनो होमबालाय दडाइरेक्ट थांनो हायोसै।
ओं दायो एसे एभेलेबल जाहैबाय ना ओं गोदोयै माने एसे साननैसो सिगां माने नों थां नोंसोर थांनाय टाइमाव एसे बेबायदि प्रब्लेममोन आरो। गारि गंथाम गाहाम सोलायलायनानै थांनांगौ जादोंमोन आरो आरो बेनि सायाव ससे थाबायबावनाय
ओं ससे थाबायबावनो थांनो गोनां जायोमोन आरो।
औ औ जोंनिफ्रायलाय जोंङो डाइरेक्ट ट्रेनजों थाङो बे ट्रेननि स्टेसनसिम जोंङो थाबायनानैनो मोनहैयो।
औ
ओमफ्राय थाबायनाय स्टेसनसिम थाबायनानै मोनहैनायाव जों द' मिनिटसो लायो आरो। ओमफाय बेनिफ्राय जोंङो ट्रेनजों दडाइरेक्ट मा होनो थाखुरबारि
औ
सिम थांखाबाय स्टेसनसिम बेनिफ्राय ओमफाय दडाइरेक्ट बे पार्काव लांखानाय अट' बा गारि थम थम बेफोरबायदि सिटिसन गुदियावनो नेना थाफैखायो नालाय बेफोरजों डाइरेक्ट जोंङो गाखोनानै थांबानो मा होनो मोनहैयो आरो बारा बुरजा फैसाबो लाया थामजिफोरला मा लादोंमोन नामाथाय आंनाबो थांनाया गोबावानो जाबाय।
ओं जोंनिथिंजाय खस्थ' जासिनो जोंथिं जाय फैसायाबो एसे खारोमोन आरो लामायाबो गोलावमोन नालाय गारिखौ नेथाबना थांनायबो जायो। एसे बारा थाङोमोन आरो दाथ' आरो न'निफ्रायनो सै आरो
ओं ओं
ओरैनो अग्निगर पार्कआवथ'
मा होनो बेबो गोदोनिनो जेनेबा बानराजानि नामा उन मोन
अ
बिदिनो खा दङ खोमा मोनसे बेखौ एसेबां जोंबो मिन्थिस्लाबबा बुंनायफोरखौसो खोनायो नालाय
ओं ओं अग्निगर चित्रलेखा बेफोरो मोनसे मोनसे गाबा गावनि माने काहानिजोंसो बानायनाय आरो बायखोन्दा नेरसोनफोराबो माने‌ गोदो जालांनानै थांनाय जाथाय बेफोरखौ माने बेहाय
गखांनो जुजि मानसिफोर
बेफोरखौ जोंबो एसेबां मिथिस्लाबा नों होननाय बादिनो आंबो मिथिया
बारायसेबां जेनेबा गोदोनिफ्रायनो खोनाबोनायसो नालाय खुगा खुगा खोनाबोनायजों एसेबांखिनि मिथिजोबा आरो
ओहो मोनाखै मोननायालाय आङो बेखौ उम ओमफ्राय बिदिनो बेफोरबायदिनो अबावबा बेरायनो थांनायनि थांखि दं नामा मा थांखि गैयाबाबो ओ। बेरायनो थांनो लुबैयो नामा?
औ लुबैनायाथ' दङ लुबैनाय बिदिनो गोजान गोजानाव जेनेबा बारा जायगाबो नुफेरनाय जाया नालाय जेरावनो मोजां बेफोरदियाव थांनो लुुबैयो आरो बै जेनेबा दानि मा ओ होनो अमबासि मेला ना मा जानानै थांखांबाय नामा गुवाहाटीयाव कामाख्या मन्दिरफोराव बेफोरदियाव थांनो गोसो आरो उनफोराव खाबु मोनबा थांनोसै
ओं ओं ओमफ्राय आउट अफ कान्ट्रिफोरबो जोङो जोबोद मोजां मोजां नुयो मबाइल फोराव समायना समायना जायगा मानसिफोरा देखायनाय
औ
बेफोराव माने जोङो थांनो लुबैबाबो माने रांनि आंखालनि थाखाय जों थांनो हाया।
औ औ
औ बेफोराव थांनोबाथ' आरो बिरखंफोरजों थाङाबा नोङो जोबोद प्रब्लेम जागोन ना?
औ
बेफोरबायदिनो नोंबो थांनो लुगैयो नामा आउट अफ कान्ट्रि?
आं थांनो लुबैयो समफोरा खाबुफोरा फैसा थाखाफोरा मिलायबाथ'! थांगोन।
औ ओं ओं बेफोरखौनो सानना थानांसिगोन आरो। लुबैनाया जोबा नालाय मानसिनाव
थ' लुगैनायालाय नुनाय मानि लुगैजोबखायो थांनोसो हाया नालाय।
ओं ओं आरो जोङो खाथि खालानि जेनेबा दा नै गुवाहाटि नो कामाख्या फोरखौनो बा अरुणाचल बे जरनायानोथ' जोंनियावनो दङ होनजायोना बेफोरखौनो जोङो नुवाखै
औ।
आरो बेनि सायाव जों आउट अफ कान्ट्रिनि सिमां लाबा मा जाबावगोन। माबा माने सिमांखौ सुजुखायो बयबो औ।
गोसो नालाय बेखो सानना थायो आरो जेनेबा
ओं। बेफोरबायदिनो हबा ओं जोङो
औ।
बेरायनोबो मोनाखै जोंनि बेरायनायनि रायलायनायाबो समाबो जाबाय नालाय ओं दे होमबालाय बेयावनो दोनथ'नोसै ना।
औ दे जागोन दे।
ओं।